हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
नोंथां औ गोजोन फंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो।
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आं दा नै दंफां सायावसो जिरायनानै दङ आरो ना नोंथां।
औ नोंथाङा बेरे फुंजानि साहा लोङाखै नामा?
आंथ' साहा लोंखांबाय नोंथां दहायनो।
साहा लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि नोंथाङा बेखौ मिथिगोन ना मिथिया?
औ नंगौ नोंथां जोंङो साहाखौ लोंनांगौ फुङावनो।
नोंथांखौ आं फंनैसो बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा सोंजागोन दे नोंथां।
औ दा आं सोंलुफोरखौ सोंनो हमदोंसै नोंथांनिसिम।
औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि गुदि फोरबोआनो जादों बैसागु नङा होनोमबा
औ नंगौ नोंथां‌।
दा बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि
औ
रंजालि बैसागु काथि बैसागु आरो मागो बैसागु
औ
दा रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला दा जा एफ-एप्रिल मे एफ उम एप्रिल दाननि
औ
गे-गेजेर समाव बे र-रंजालि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ औ
एप्रिलनि जिब्रै जिबा बेबायदि समाव रंजालि बैसागुखौ फालिनाय जायो।
औ औ
गिबि गिबियावनो ओ गिबि सानखालि जोङो मोजाङै दुगै थोलोबै
औ
ओ गोदान गोदान सि गाननानै दख'ना आर'नाइ गामसा बेबायदि गाननानै जोङो न'खर न'खर रंजा बाजायै मोसानो थाङो आरोना।
औ औ
गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बेबायदि लोगो जानानै बयबो ज' ज'नो खाम सिफुं सेरजा जथा बायदि बायदि लानानै जोङो न'खर न'खर गाजा गोमजायै जोङो रंजा बाजायै मोसायो।
औ
बेबायदिनो बर'नि जा बैसागो रंजालि बैसागो बे रोखा रोखायै नुजाथियो आरोना।
औ औ
आरो बेबायदि मोसानायखौ नुनानैनो गुबुन हारिया जेरै असमिया बाङालि बायदि बायदि हारिया जोंनि बर'नि जा बैसागो रंजालि बैसागो फोरबो
औ
बेखौ नुनानै जोबोरैनो बाख्नायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला ओ आर'नायइाबो जि आइ टेक मोनबाय आसामनि मादाव
औ औ
बेनिखायनो आर'नाइखौ गुबुन गु बुनफोरा जोबोरैनो मोजाङै मोनो। रंजालि बैसागुनि अनगायैबो जोङो आरो मोनसे गुबुन मोनसे बैसागुआनो जाबाय का थि बैसागो काति बैसागुखौ जों सरासनस्रायै जेब्ला गासैबो माइ गायखांनानै बेयो माइआ गोदान खिलियो बे समाव काथि बैसागुखौ फालिनाय जायो। काति बैसागुखौ सरासनस्रायै दुब्लि बारियाव आलारि बाथि बायदिसिना बुट खुसेर थालिर बावनानै
औ
बेखौ काथि बैसागुआव फालिनाय जायो। मोनाबिलि समाव दुब्लियाव दुब्लि फोथाराव थांनानै माइ बारियाव आलारि बाथि सावनानै बेखौ फालिनाय जायो।
औ औ
मोजाङै गोदान ओम गामसा गेन्जि गाननानै आलारि बाथि सावनानै माइनि माइ आ जा थे मोजाङै मोजां फसला मोजां जायो बेखौ इसोरनि फारसे आर'ज गाबो आरोना जाहाथे माइ बाख्रिया मोजाङै मोजां फसलफोरा मोजां जायो आरो बे मोजां फसलखौनो माइ बाख्रियाव गोबां जाहाथे जायो बेनि थाखाय इसोरनिसिम आर'ज गाबो आरोना बेनो काति बैसागो आरो बे काति बैसागोआव दुब्लि फोथाराव मोनाबिलि समाव गोबां
आलारि बाथिजों बुंफबो आरोना।
औ नंगौ।
आरो बे काति बैसागोनि अनगायैबो थामथि बैसागोआनो जाबाय मागो बैसागो
औ औ
बे मागो बैसागुखौ जेब्ला माइ फसलखौ हाखांनानै दुब्लि फोथारा गोरान जायो बे समाव मागो बैसागु फोरखौ जोङो फालिनाय जायो। मागो बैसागुखौ सरासनस्रायै मागो बैसागुआव ओ नारेंखलनि लारु एन्थाब फिथा खगुमा फिथा बायदि बायदि फिथाव सावनाय जायो।
औ औ
आरो बे बे फिथा लारु सावनानै बेखौ फुं फुङावनो जायो आरोना साहाजों
औ
आरो बेनिफ्रायनो जोङो ओ बेखौ जानानै गोबां बोलो मोनो आरोना।
औ औ।
बेबायदिनो मागो बैसागोआ फालिनाय जायो।
औ।
लोगोसे दुब्लि फोथाराव मागो समाव लावखार ओंखाम जायो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
जा माइ गोरान बेखौ नारासिं सोलायो माइ माइनि जा देन्था दङ गुदिनि देन्था बेखौ हानानै बे नारासिम सोलायो आरो ना। आरो बेखौ बुनो हानानै जोङो भेलागुर सावो आरो न' बानायो आरो। आरो न' न'आव जोङो लाइट लगायनानै जों बेयाव लावखार ओंखाम जायो मोनाबिलि समाव। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै लोगो नांनानै ओ गोजां बोथोरनि समाव अर सायो अर लगायनानै अर सायो। आरो बेयावनो गाजा गोमजायै गोबां ना बेदर लोगो नांनानै जों गासैबो जायो आरो ना।
औ औ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंबाय आरोना।
औ।
नोंथांनि बुंनाया औ बि थिगानो गासैबो सैथो बुंबाय नोंथाङा। दा जोङो बैसागु बोथोराव बेफोरबायदि नों रंजायो बा बेफोर बादि बैसागु फोरबो जों लोब्बा लाखिनानै जों बेबायादि गोबां फोरबोखौ फालिलांनाय नुनो मोनो।
औ।
औ बेबादि फोरबोफोरनि गेजेरजों जोंनि माने मानसि माहारिआ बा बेबायदि जानाय लोंनायजों बा बेबायदि आबाद मावनायजों बेफोरबायदि सोमोन फोरबोआ सोमोन्दो दङ आरोना नोंथां दा जोङो बैसागु बोथोरावबो दा सुबुंं माहारिया रंजा बाजायै बे बोथोरखौ गोदान बोथोर बोसोरखौ बरायहरो। दा बेयाव माने रंजानाय बोथोर नालाय बेयाव गासिबो ओ बैसागु बोथोराव रंजायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय
औ।
हायला हुयला मोसायो मुसुरो बे बोथोराव औ गासिबो गावनि ओ दुखु सुखु दुखु दाहा खौ बावनानै बा गावनि मावलांनाय गोजाम गोरोन्थिफोरखौ बावगारलांनानै बे बैसागु बोथोराव मिनि खुसियै रंजानायखौ जों नुयो नोंथां बा बेयाव गासैबो मिनि खुसियैनो रंजा बाजायै समखौ हगार हरो आरो।
औ औ।
दा औ बेबायदि रंजानाय फोरबोजों जोंहा गोबां फोरबो थायो जेराव जोङो
ओ माइ आबादफोरावबो जोङो बायदिसिना फोरबो खुंनायखौ नुनो मोनो। बे माइ आबादफोरावबो जों जेरै जों जोंनि माइ आबादखौ जोङो मोजाङै माने फिथाइ मोननो थाखाय बेयाव जोङो काति फोरबो होनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
जेराव काति फोरबोखौ जोङो माइ आबादनि थाखायनो बे फोरबोखौ फालियो जोङो दुब्लि फोथारफोराव ओ माइ आबाद गायना दोननायखौ बा बेफोरखौ जोङो जेब्ला बेफोरो फिथाइनि महराव जाबोयो जेब्ला मोननोसै सम जायोबा बे समाव बेफोर खौ जोङो दुब्लि फोथाराव आलारि बाथि लगायनानै फुजा हैयो। बा आरज गाबहरो बा बिसोरखौ जोङो माने मोजां जाहाथे बेफोरो आबादफोरा मोजाङै मोजां फिथाइ होनो हायो बेफोर खौ जोङो ओ मोजां हास्थायनानै बेयाव आलारि बाथि फोजोंहैयो जोङो बायदिसिना दाउ सखा बायदिसिना हाग्रानि जुनारनिफ्राय जाहाथे बेफोरो रैखा जायो बेखौ जों साननानै बे फोरबोखौ खुङो आरो नोंथां काति फोरबोखौ
औ औ दा बेनि गेजेरावनो बेनि बे बेनि गेजेरावनो आं नोंथांखौ आरोबाव मोनसे थालांनाय बाथ्रा बुंनो सानगोन
औ औ औ
जोङो सरासनस्रायै रंजालि बैसागुआव
औ
मोसानायनि अनगायैबो गिबि सानखालि गिबि सानाव जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो ना
औ नोंथा
आरो गिबि गिबियावनो फुुं फुङाव सिखारनानै
औ औ
मोसौखौ गलिनिफ्राय बरननानै बेखौ गोथार दैजों थुखैयो आरो ना लो लोगोसे फान्थाव लाव हालदै
औ
बदि हिरादफोरखौ हानानै मोसौखौ सारो आरोन आरो बेजों लोगोसे मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै बेखौ हांगार हांगार फोथा खालामनानै मोसौनियाव फोथा हैयो आरोना जाहाथे मोसौआ मोजाङै मोजाङै देरनानै फिसा फिसौ होयो जेनेबा मोसौ फिसा होयो जाहाथे मोसौ फिसाफोरा मोजाङै मोजां देरो जाहाथे जेबो जाया बेनि थाखाय बे फोथाखौ होयो आरोना लोगोसे लाव फान्थाव बायदि बायदिखौ माला सुनानै बेखौ गानहोनाय जायो मोसौनो जाहाथे मोसौआ मोजाङै मोजां देरनानै गिदोर जायो आरो बे मोसौखौ फाना मोसौखौ फाननानै जाहाथे गोदोर जानानै बेनिफ्राय रां मोननो हायो
औ औ
बेनिखायनो
बेबायदिनो आरो नोंथां
बेनिखायनो मोसौआ जोबोर गोनांथि आरोना जोंनि थांना थानायनि जिउआव
औ औ औ
दा नै जोंनिया समाबो सफैबाय
औ
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबाय खर जासि हरग्रोनाय थाबाय जोबथियाव।
औ औ नोंथां।
नोंथाङा
औ।
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा नोंथां नोंथांदो रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। जोबथियाव गोजोन्थों नोंथांनिसिम।